खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादों नोंथां खोनादो।
औ ओ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाग्रोबाय,
अ ओं ओम खावलायबाय नोंथां खावलायबाय,
नोंथाङा,
ओम नोंथां अ हेलौ ओम।
औ ओ नोंथांजों मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन।
औ नोंथां औ नोंथां ओं सावरायजागोन ओं।
ओ ओ जोंहा। मा होनो ओ बर' हारियाव ओ मा मा जानाय लोंनाय दङ एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथा हागोन बर' हारिनि जानाय होनब्ला। जोंनियाव गोबां रोखोमनि जों न'आव बानायनाय बेसादफोर दङ जेरै। जोङो अनला अनला ओंख्रिजों जोङो दाउखौबो जों। बर' हारियावबो जोबाय गुबैयै। गुबै जानाय बेयो मोनसे ओंख्रि। ओं बेखौ। जोङो बानायनो बानायना जानो। गोनांब्ला जोङो फार्स्टावनो जोङो। माइरं माइरंखौ जोङो दैयाव सोमना दोननांगोन सोमनानै। बेखौ जोङो दस मिनिट बा पन्द्र' मिनिटसो दोननानै बाय गुरै खालामना दोननांगोन। खामनानै बेखौ जोङो। खिरखा एबा बेयाव सान्द्रियाव जोङो बेखौ। बोखांना दोननांगोन जाहाथे बेनि दैया सर' सर' सर'यो।
औ।
ओमफाय बेखौ जोङो मिक्सार एबा जोङो दिंखि नङाबा जों। थबसि गोदोरफोरावबो देनानै गुन्दै खालामना लानो हायो।
औ।
उम ओमफ्राय बेखौ जोङो सारायाव। संनो गोनाङाव जोङो बेखौ जों गुन्दैखौ। सारायाव दै होनानै बेखौ जों गुन्दैखौ गुन्दैखौ बेयाव सारायाव। गलायनानै जोङो बाहाय गोदौ होनानै बेयाव जों खारै रोसि खारै रोसि। जि बाहाय होनानै। संनानै जोङो बेयावनो उम बेयाव जोङो होजायो बेखौबो। लाइ लाइबो होजायो लाइआव अनला अनला खारैयाव। ओमफ्राय जोङो बेयावनो दाउदो। संनोबा दाउ बेदर होबाय अमाजों संनोबा जों अमा बेदर होबाय बेबादि जोओ। सफारिखौ बेबायदिनो संनाय संनाय जायो।
औ।
ओं। आरो गोबां दंबावो जेरै जों। साम'दो जोङो गोबो जानो हायो मा होनोमोन?
ओ नोंथाङा एसे ओ सबायजों साम' संनायखौ एसे फोरमायनानै।
अह। सबाइदो सबाइदो साम' संनोबा जोङो फास्टावनो। साम'खौ जोङो दंग' हाखर नङाबा जोङो। बाजारफोरनिफाय बायना लाबोनानै जोङो बायो गों। दैयाव सोमना दोननांगोन सोमना दोननानै जाहाथे बिनि बिजदानुफोरा दैयाव खारो। बेनिफ्राय जोङो बेखौ आरामसे। बाय आखाइजोंनो ओ नाखन' नाखन' सु। सुनानै। जाहाथे बेनि बिजानु हा बायदिसिना बालाफोरा ओंखारलाङो। ओमफ्राय जोङो बे साम'खौ जोङो खिथावखो। थ' माने बेखौ बेनि उननि बाहागोखौ दानख'नानै जाहाथे जों बेनिफ्राय। जानो हायो बेनि मोदोम सिंनि मोदोमखो बेनिखायनो जों उननिखौ दाननानै दाननानै जों आरामसे सारायाव थाव एसे थाव एसे होनानै बेखौ एवफ्रामना लाग्रोयो लाग्रोनानै जोङो दोनथ'यो दोनथ'नानै साराय गंसेयाव जोङो थाव थाव होनानै जोङो ओमफ्राय सबाइखौ सबाइखौ बाहाय एसे एवना लायो एवनानै जाहाथे बेयो मोदोमो मोदोमो आरो बेयो बेनि बाहाय इदि राफोदनो जायो बेनिखायनो जों बाहाय एवना लानानै बेयाव दै सारायाव दै होनानै बे सबायखौ सबायखौ होना सबायखौ होनानै बेखौ जोङो मोजाङै मा होनो रुय होनांगौ रुय होनानै जाहाथे बे बेनि बाहागोआ जानानै गुरै जानानै गथा जायो बेनिफ्राय जों खारै रोसि खारै खारै होनानै बेखौ जों सं गोदौ गोदौ होनानै बेनि उनाव जोङो साम'खौबो बेयावनो मैगङाव होफानानै जोङो बेयाव संख्रै संख्रै मस्ला होनानै जोङो बेखौ गोदौ होबाय थानानै जाहाथे जोङो मोननो समायाव खांनानै बेखौनो जों सबायदो साम' हिसाबै जानाय जायो आरो।
औ
हम आरो नोंथां नोङो नाफामनि बागै बाहाय बुंनो हागोन नामा
नाफामनि ओ एसे जिखिनि हायो आङो एसे फोरमायनो सानो नाफाम नाफामखौ जों गिबियाव बानायनोब्लाथाय ओ फुख्रि बा दैमाफोरनिफ्राय बा दंग' दलाफोरनिफ्राय ना गुरग्रोनानै बा सारग्रोनानै लाबोनाय जायो आरोखि ओ बेखौ लाबोखांनानै ओ जोंहा नाफामावहाय ओ मा होनो ओ थास'नि जा गोरलै थास'नि गोरलै बिफां जायखौ जोङो बिथ्रि होननानैबो मिथियो आ बे बिथ्रिखौ खाना लाबोनानैहाय जोङो ओ नाजों हासुङावहाय देग्लिनानै सोना दोननाय जायो आरोखि
ओं नोंथां ओं
औ बेथ' जोंनिया बर' माहारिनि मोनसे गुबै खाजा होननानै बुंब्लाबो अरजाया ओ आं एसांबो मोनथिद्राया जेनाय जाखिनि मोनथिगौ बेखौ फोरमायलांनो ना
नोंथां नोंथाङा जि बुंदों सब सैथोखौनो बुंदों
औ बेनि उनावहाय जोङो मा होनना बुङो नाफामखौ बिदि ओ हासुङाव सोनानै दोन खांनायनि दोननानै ओ खमैबो मास मोनसेसो दोनो बायदि मोनो आरोखि यां औ जाहाथे सेवनानैहाय ओ जोंनि जानाय खाजाया रेडि जायो आरोखि
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बेबादि खालामो होननानै आं सानो
नंगौ नोंथां नंगौ ओं
आंनि फोरमायनांगौआ बेखिनियानोमोन बिनि उनावहाय नोंथाङा ओ जोंनि थास' बे थास'खौ माबायदिहाय जों संनानै जानो हायो आरो बिनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना
थां जा जों थास' होनोबाथ' जों थास'नि सब बाहागोखौनो जों जानाय जायो जेरै थास' बिलाइखौबो जोङो मैगं जायो थास' बिबारखौबो जायो थास' आइथेंखौबो जायो जों थास'नि बेदरखौबो जायो
औ
थास' बिबारजों जों दा बर' हारियाव जेरै थास' बिबारजों जोङो अमा बेदरखौबो जानाय नुयो थास' बिबारजों जों ना फिसा जेरै बैथा ना ना मावा सेंना बायदिसिना ना फिसा बेफोरदिबो जानाय नुयो दा जों थास' बिबार संनो गोनांबा जों थास' बिबारखौ फार्स्टाव नो बारिनिफ्राय नङाबा थास' बागाननिफ्राय जों खानानै लाबोनानै थास'नि सिंनि थानाय बे बिबारनि सिङाव थानाय बेगर बेगरजों गारनानै ओमफ्राय बेखौ जोंङो ओम ओम साफा खालामनानै आराम हानानै हानानै सुनानै आरामसे जों थावआव थावाव जोङो एवनानै लायो एवनानै बेयाव रुइहोनानै जोंङो दै होनानै ना नाखौबो जोंङो मा होनो एवफ्रना लानानै बेयाव जों संनानै गोदौबाय जानो जों रं थाव रं संख्रै बायदि होनानै जोंङो मोनहोनानै जानाय जायो आरो।
औ औ।
आरो जों थास' इखौ इखौ थास' स' बेदरखौबो जों जायो जों नादोन नादोनो जानायखौ नुयो जों बर' हारियावथाथ' थास' बेदरखो थास' बेदरखोबो जों बेबायदिनो थास' थासखो जों संनानै बां जोंनि बर'आव थास' बेदर ओम थासनिखो खारैदो खारैदो जायो।
औ। ओ
नोंथांनिसिम आंङो मोनसे फोरमायनो सानो ल' आरो जे बे थास'निनो बागैनो ओ जों थास'नि प्राइज थ' जों जेबो गारजायाखौनो होनजायो।
उम उम गारजाया।
जोंङो जेरै जोंङो ओह थास'नि आइथिंनिफ्राय लानानैहाय। ओह बिनि जा हा सिङाव थांनाय बेदर। बेदरनिफ्राय लानानै बिलाइसिम जाजायो आरोखि। ना नोंथां बे थास'। ओह थास'खौ जों बिलाइसिम माबोरै जाजायो होननानै बुङोब्लाथाय ओह जोंहा। आ जा थास'आ गोरलै समावहाय बिथ्रि महरै। ओंखारो आरोखि जों जायखौ बिथ्रि होननानै बुङो बेखौ जोंङो। ओ खानानै लाबोनानै खि ओह जों दाइरेकलि संनानैबो जाजायो आरोखि।
अ नंगौ नोंथां नंगौ ओं।
बेनि उनावहाय ओह जों थास। ख'निफ्राय जों थास' जा बिफां बे बिफांखौबो जोंङो ओ संनानै जाजायो आरोखि।
ओम नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
था ओ बिनि उनावहाय ओ जोंङो थास'नि बेदरखौबो जाजायो। ओह जोंङो मिखिबो जाजायो बेदरखौ। बा खारैबो जाजायो औ। बेखौ गाव गोसो बादि जा होदलानानै जानो हायो। बिनि सायावसो आरो गोसो गोसोआ त बिनि उनाव। हाय जोंङो आथिंबो जाजायो जायखौ जोंङो बायदिसिना दा थ' ओह खान्थाल ओंखारनायनि जुगना। ओह खान्थाल दङ बेनि ओह जा। बेगर खान्थालनि बैफोरखौबो होदलानानै। जाजायो आरो आरो नाफोरजोंबो जाजायो। औ बिदिनो जाजायो आरो बिनि मेन आरो जोंनि मोनसे खाजाया मा। ओह जोंहा बिबार।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ दै बिबारखौ जोङो। ओह बागान बा। ओह गामिनि ओह हाग्रा बंग्रायाव। थानायनिफ्रायबो जों लानानै फैनानै संनानै जाजायो मानो होनोब्ला। ओ जोंहा थास' बिफाङा जेरावबो एबोल लेबोल।
ओम नंगौ नोंथां नंगौ।
औ ओह बेखौ लाबोनानै। जोङो ओह मिखिबो जाजायो आरो खारैबो जाजायो। मोननै रोखोमनि जाजायो आरो।
नोंथां जोंना ताइमाबो थौबायमोन।
औ औ औ।
ओम दे होमबा न' उनाव रायलायसिगोन मोजाङै गोजोन्थों ओम।